हेल'।
हेल'।
ओ नोंथां खोनादोंना? हेल' नोंथां। नोंथाङा नेदा एसे प्रब्लेम जानादों नोंथाङा बै साइडआव थां नामा?
औ-औ-औ आं एसे साइद जादों र'
औ दा खोनदों दे औ नोंथां खोनादों। हेल'। नोंथाङा बाहाय एसे साइडआव थांबावनांगोन नामा? बाहाय साइडआव थांबाव नोंथाङा बारा खोनायाखै।
औ आं साइद एसे साइड दङ दा खोनादों ना
अ दा बे अ खोनादों नोंथां खोनादों।
औ।
मा खालामदों नोंथाङालाय?
नोंथां आं लामाथिंजाय एरसे बेरायनो फैदों र'।
ओमफ्राय बे खबरफोरा मोजांब्ला नोंथां?
ओमफ्राय नोंथां नालाय औ नोंथां मोजां दे।
आंनाबो बिदिनो नोंथां ओ गेजेरावनो दंथ'यो। गेजेरावनो दंथ'यो आंनाबो नोंथां। खोनादोंबा नोंथाङा?
हेल'
अ नोंथां खोनादों। हेल' नोंथां। हेल'
औ नोंथां। खोनादों ना
नेटनि प्रब्लेमलै नोंथां बेनिखायनो जेबो खोनायाखै
औ नोंथां
अ दासान्दे नोंथां सोलिगासिनो दं
दं गायनाया गायनाय फुनाया जोबथ'वाखै ओमफ्राय नोंथांमोन नालाय
जोंनाबो बिदिनो नोंथां गेजेरावनो सोलिगासिनो दं आरो
ए
बिदिनो अखा बांखानि जेबो प्रब्लेम गैयाबा नोंथांमोनथिं दैनि
दासान्दै गैथ'आ
बिनिफ्राय गायनाय फुनायनि थाखाय जेरै दुब्लि फोथाराव दै गैयै मोरा दुब्लि फोथारा रानसावसाव बेफोरबायदि जादों नामा नोंथांमोनथिं?
नोंथां जोंनिथिंजाय बिब्दि जाथ'वाखै दासान्दै।
औ नोंथांलाहा गायखांबाय बिनिफ्राय? नोंथालाला गायखांबाय बिनिफाय?
गायखांआखै।
ओंखाम जाबाय ना जायाखै नोंथाङालाय? जों जोंहाबो गाय
मा होनदों नोंथां?
मा होनो नोंथां नोंथाङा बुंग्रोसन।
जाथ'वाखैनो होनदों नोंथां।
औ जोंहा गायनायालाय गायखांबाय ओरैनो एसे दंबावो आरो गायखांजोबाखै। बिनिफ्राय नोंथाङा दासान्दै ओ मा खालामगासिनो दं?
दासान्दि जेबो खालायाखै ओरैनो दसे दसे खेला गेलेयो आरो
दा ओरै पुलिस आरो फरेस्टनि फैदों नालाय बेनि थाखायनो थयारि खालामबायदों आरो।
औ नोंथाङा बैफोर ओ दासो बुंलांनाय ओ पुलिस फरेस्ट बिदि फैनायाव नोंथाङा आगोल होफेरदों नामा? आरो बैफोरबायदियाव माबायदि ओ प्रेक्टिस खालामगासिनो दं? माबायदि खारदों टाइम टेबोल बेफोरखौ एसे फोरमायना होबानो जाबाय आरो नोंथाङा बबे बबे जायगायाव बेफोरबायदि इन्टारभिउ होफेरनो मोनखो ओ बेफोरबायदिखौ फोरमायना होबानो जाबाय नोंथाङा।
नोंथां आं देग्लायसो पास होगोन नालाय बेफोर ओ एफाग्राब मिनथिया।
अह नोंथाङा होनबा बिदिब्ला होफेेरनानै मोनाखै होनबाना?
औ नोंथां आं होफेराखै देग्लायसो फास्ट होदों नालाय।
अह
बेनिफ्राय नोंथाङा ओ जेरै फुटबल क्रिकेट काबादि बेफोरबायदि खेला दं नालाय बेफोरबायदिनि खेलायाव नोंथाङा ओ मायबाफोर खेला गेलेयो नामा नोंथाङा?
औ नोंथां आं फुटबल गेलेयो।
औ बै फुटबल गेलेनायाव नोंथाङा ओ माबेयाव गेलेयो बिनिफ्राय माबे माबे जायगायाव गेलेनो थांनो मोनखो माबे क्लाबाव गेलेयो आरो माबायदि ओ सिस्टेमनि गेलेनो थाङो जेनेबा हायार लिंनाय एबा बैसोरनि क्लाबाव ओ जइन जानानै बिसोरदों गेलेफानाय आरो माबे माबे जायगायाव गेलेनानै ट्रफि चेम्पियनशिप बेफोरखौ लाबोनो हाखो बेखौ नोंथाङा एसे फोरमायना होबानो जाबाय आरो बे फुटबल गेलेनायाव मा मा नांगौ जायो नोंथाङा माबे पजिसनाव गेलेयो बेफोरखौ एसे फोरमायना होबानो जाबाय नोंथाङा।
औ आ आं नोंथां आङो किपाराव गेलेयो।
बेनिफ्राय ओमफ्राय नोंथाङा मा खालायगोन दासान्दै?
आंबो बेनोसै नोंथां ओ बिदिनो दासान्दै गायनाय फुनायाव नांथाबनानै दङ बेनिफ्राय ओ बिदिनो ओ आसाम पुलिस बिदि ओ बायदिसिना रोखोमनि आरो फुटबल बेफोरबायदिखौ गेलेयो बिदि बेलासे बेलासे फिल्डाव थाङो ओमफ्राय टिस खालामो बिदिनो फुटबल गेलेयो आरो। दासान्दै एक' ओम खामानि सामानि मावथ'वाखै आरो फरायबाय ओ फरायगासिनो दं नालाय नोंथा बिनिखायनो बिदि खामानि सामानि मावनो थाङाखै आरो।
नोंथाङा बेसेबांसिम फरायगासिनो दं दा?
आं नोंथां बिदिनो ओ डिग्रि थार्द सेमाव लासेै फरायगासिनो दं आरो बेयाव डिग्रिबो फाइनाल होखांबाय जाखांना दासान्दै न'आव दंथ'यो दा गरम बन्द नालाय बेनिखायनो थांथ'नाय जायाखै आरो गरम बन्द जोब्बाथाय थांलायसिगोन औ
नोंथाङा फुटबल बा काबादि क्रिकेट बा भलि बेफोरखौ गेलेयो नामा?
नोंथा आं गेलेनायालाय गासिखौबो गेलेयो गेलेबाबो ओ बिदिनो फेभ्रेट किम होनना बुंङोब्ला जेरै फुटबल बे फुटबलखौ गेलेनानै आङो जोबोद मोजां नाङो आरो फुटबलखौ गेलेबाय थायोआनो। बिदिनो बायदिसिना क्लाबाव ओ थांनानै गेलेयो आरो बेनिफ्राय बिदिनो गुबुन गुबुन रोखोमनि बेफोराव गेलेनो मोनबाय बिदिनो गुबुन गुबुन जायगायाव चेम्पियनशिप ट्रफि बेफोरबायदि लाबोनो मोनबाय आरोना नोंथां।
औ औ
आंलाय नोंथां बिदिनो आं मोननै जायगायाव गेलेयो ओ डिफेन्स आव गेलेयो आरो स्टेकाराव गेलेयो बिदिनो मोननै जागायावबो बेयावबो गेलेयो बेयावबो गेलेयो आरो नोंथां जेयाव चान्स मोनो आं बे मोननैनि जायगायाव ओ दिफेसआवबोे गेलेयो स्टेकारावबो गेलेयो बे मोननै जायगायावनो गेलेयो आरो आं। बेनिफ्राय नोंथाङा माबाफोर सोंबावनो गोसोब्ला सोंनो हागोन आंखौ। खोनादों ना नोंथां? नोंथाङा एसे नेटनि प्रब्लेम जानानै दं खोमा बेनिखाय बे बाय साइडआव थांबानो जाबाय नोंथाङा। हेलौ औ खोनादों नोंथां। नोंथाङा माबाफोर सोङोबा नोंथाङा माबाफोर सोङोबा सोंजागोन आंनाव।
ओमफ्राय नोंथाङा गिदिंनो थाङा नामा जेथिंबो माने
गिदिंनो माने होनना बुङोब्ला नोंथाङा बिदिनो ओ भैरब कुन्द' दारागाव बिदिनो बायद्य' नबस्थि ओ भैरब भैरबकुन्द जों बुं थांबाय ओ जेनेबा बिदिनो बायदिसिना सकि बिदि बेफोराव थांबाय आरो ना। बिदिनो थांनानै मोजां नाङो भैरबकुन्द ओ बेफोरबायदि जायगायाव थांनानै जोबोद मोजां नाङो आरो ना।
औ औ
बेफोरबायदिनो यै बायदिसिना जायगायाव गिदिंना फैबाय आरो। नोंथाङा ओ माबे माबे जायगायाव थांफेरनो मोनखो बिदि?
आङो बिब्दिथ' आंबो भैरबकुन्द आरो दारागाव कुन्द' होननाय मोनसे दै गोग्लैनाय माबा दंना
औ
बेयाव थांदोंमोन।
बैनिफ्राय आरो बेलेग गुबुनफोराव थांफेरनो मोनाखै नोंथां?
जेरै दार्जिलिं शिलं मेघालया बिदिनो सेरापुन्जि बायदिसिना रोखोम नि जायगाफोराव नोंथाङा थांफेराखै होनबा?
मा होनदों नोंथां?
मेघालय शिलं बा अरुनाचलफोराव अ थांनो मोनदों नामा होनना
अ बिदिनो जेनबा शिलं बेफोरावल' थांफेरनो मोनबाय ओ
गरम बोथोराव थांनानै मोजां नाङो आरोना बेफोरबायदि जायगायाव।
औ
थान्दा बिदिनो मोजां नाङो आरो माम ओ मा शिलंआव गरम बोथोराव गिदिंनानै।
थान्दा आं बै टाइमाव थान्दा बोथोराव थांदोंमोन जेब्ला बै था ओ गारि सलायनाय बे थान्दा हावा बेबायदि मानसिनाव हाबनानै मोनसे गोजाङो आरोना बेफोर बायदि जेकेट बेफोरबायदिनो बायदिसिना रोखोमनि गाननानै थांनो गोनां जायो।
औ औ औ
थान्दा बोथोराव जोबोद खस्थ' जायो आरो बेफोरबायदि जागायाव बेरायनो थाखाय।
आदसा आंबो थांला दे दे